औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ आङो औ नंगौ नोंथां गोजोन बेलासिनि हामलायनाय जासिहरो नोंथां निसिमबो। औ नोंथां आरो आं नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं जोंनि बर'नि हारिमुनि सायावसो सावरायनो थाखाय इसे फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन जागोन, बिराद मोजां बिराद गाहाम खामनांगोन दे जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै
औ नोंथां। अब्ला आं ओ फोरमायग्रोसै नोंथां? औ जागोन दे नोंथां। हारिमु होनना बुंब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जाय हारिमु होनना बुङोबा जेरै- गाननाय जो जोमनाय, जानाय-लोंनाय, दानाय-लुनाय नङा होमबा नोंथां। मोसानाय-मुसुरनाय गाखौबो लानानैसो मोनसे हारिमु जायो नङा होमा नोंथां? औ। जाय हारि हारिया हारिमु गैया नङा होमा नोंथां। मोसानाय-मुसुरनाय गाननाय-जोमनाय जुदि गैयाब्ला बे हारिया माब्लाबाबो मुलुगाव हारि हारि होननानै सिनायथि जानो हाया नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
जोंहा दा बर' हारि हिसाबै जोंहा गोबां गाननाय-जोमनाय बा जानाय-लों लोंनायफोरखौनो होन नङा होमा नोंथां? बा मोसानाय-मुसुरनायखौनो होन जोंहा मानि दस्रा हारिनि फ्राय जोंहा आलादा रोखोमनि जोंहा हारिमु दं आरो नोंथां। दा बिनि बेलायावनो आं मो मोसानायनि सायाव एसे बुंनो सान्दों नङा होनबा नोंथां। मोसानाय होनना बुङोबा जोंहा जेरै- बागुरुम्बा नङा होनबा नोंथां। बागुरुम्बाया नोङो रावनिबो हारिजों मिलाया नङा होनबा नोथां बेयो जोंनि थाखाय बर' बर'नि एक्सट्रा बा आलदा रोखोमनि जुदा मोसानायखा नङा होमबा। जायखौ जोङो होनना बुङो सिखिरि फोरनि मोसानाय नङा होनबा नोंथां? दा बेफोरबायदि मोसानायखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जेरै- माखासे मोसानाय मोसानाय दंबावो जेरै दावस्रि देलाइ मोसिनाय नङा‌ होमबा नोंथां?
औ।
फोर आरो लोगोसे दंबावो। जेरै। दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आरो दंबावो जेरै जेखाइ खबबाय लानानै मोसानाय। मोसानाय ना गुरनाय होनना बुङो जायखौ नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि मोसानाय आरो माखासे दंबावो आरो बेफोरबायदि मोसानायखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो। होमबा नोंथां। जेरै नोङो दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानायनि ओंथिया जाहैबाय नं-नोंथां जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदाय जेरै- जोंहा माखासे राजाफोर दंमोन बा माखासे बिर जोहोलावफोर जोहोलावफोर दंमोन नोंथां। जेरै सोमदोन जोहोलाव, दैमालु जोहोलाव, बासिराम जोहोलाव नङा होमबा नोंथां? बिरगोसि सिख्ला थेमफाख्रि सिख्ला नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नांगौ।
जो आरो जोहोलावफोर दंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो नङा होनबा नोंथां? दा बेफोर बेखौ लानानैनो मोनसे जेनेबा मोसानायखौ जोंनि गेजेरावहाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा बेफोर मोसानाया गासिबो जोंनि हारिमुजों बा जोंनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां मोसानाय होननानै जों साननो हायो नङा। नोंथां। जेरै आरो मोनसे मोसानाय दंबावो जेरै- जेखाइ लानानै मोसानाय नङा होमबा नोंथां जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आबै आबौमोना जोंखौ फोरोंलांखादों खि नङा होमबा नोंथां? जेखाइ खबाइ लानानै जों नाखौ गुरनो हायो आरो जेखायफोरखौ बोरै हेबनानै नाखौ गुरनो हायो बेफोरखौबो जोंनो गोदोनि आबै आबौमोना जोंनो फोरोंलांखादों नङा होनबा नोंथां। औ नंगौ नोंथां दा बेबायदिनो जेरै- बे मोसानायाबो जेखाइ लाना मोसानायाबो जोंनि बर'फोरा बोरै जेखाइखौ लानानै ना गुरो आरो बोरै बोरै गुरो नङा होमबा आरो बबेयाव गुरो बेफोरखौहाय बे मोसानायनि गेजेरजों जोङो मोनदांनो हायो आरो नोंथां आरो जोंनि बेफोरबायाददि मोसानायाव माखासे दामग्रा आगजुफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं गंगोना बेफोरबायदि दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो नोंथां जेरै सेरजा सिफुं होनना बुङोबाथ' जोंहा जिआइटेक मोनबावनायसो नङा होमबा नोंथां औ बर' हानो गावनि आंगो जियायटेक मोनबावनायसो आरो जोंहा गंगोना गंगोनाया जि आइ टेक मोननाय नङा होमबा नोंथां दा बर'नि सिनायथि हिसाबै जोंहा जिआइटेक मोननो हादों आरो आरो जेरै दाबावैसो नङा होमबा नोंथां दाखालिसो जानानै थांनाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथांनि सेराव बागुरुम्बा होसानानै थांबाय नङा होमबा नोंथां गुवाहाटि नोगोरमायाव जि रोजा निफ्रायबो बांसिन मोसाखावरिफोर आरो से रोजानिफ्रायबो बांसिन दाम दामग्राफोर नङा होमबा नोंथां दामग्रा आगजु फोर लानानै बे दामगिरिफोरा दामनानै ओ जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो बे मोसानायखौ दिन्थिफुं दोंमोन नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ आरो दंबावो जोंहा ओ जेरै दानाय लुनाय नङा होमबा नोंथां दानाय लुनाय दानाय लुनाय होनना बुङोबा जेरै जोंनि बर'फोरा गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ गोदोनि समाव बा दानि समावबो माखासे बायनायफोरखौ नुनो मोना नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनि दख'नाखौनो हमना लादो नोंथां दख'नाखौ जोंनि आइजोफोरा गोदोनि समावथ' बायखायामोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दिनैनि समाव एसे इसे बायो दा बै समाव मा खालामोमोन जोंनि आइजोफोरा दख'नाफोरखौ न'आवनो गावनि इसानसालियावहाय दा नानै लायोमोन नङा होमबा नोंथां औ मा खालारखौ गाननो लुबैयो कालारखौ जोमनो लुबैयो बेफोर ओ दख'नाफोरखौ दानानै लायोमोन नङा होनबा नोंथां आरो लोगोसे आर'नाइ नङा हबा नोंथां आर'नाइ आरो हौवा फोर गानग्रा गामसा बा आरो बिसनायाव बग्रा जायखौ होनो सिमा नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि खौहाय जोंनि आइजोफोरा बानायनानै लायोमोन आरो गाव गावनो आरो लोगोसे बेफोरजों जोंनि आइजोफोरा रांबो खामायनो हायोमोन दा जों बेफोरबायदिखौ गोदो गोदाय निफ्रायनो सोलिबाय थानायखौ जों नुबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरजों जोंजों जोंनि हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो थानाय मोनसे मोनसे एंगारनो हायै माखासे माखासे बाहागो नङा होमबा नोंथां दा आं सानो नोंथाङाबो नोंथांनि मोनदांथियाव बा जोंनि बर'नि हारिमुनि मोन्दांथिनि सायाव नोंथाङा मा मिथियो बा नोंसोरनि ओनसोलाव माबोरै सोलियो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय नोंथां
जागोन दे नोंथां माखासे खिनिखौथ' नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय हारिमुनि सोमोन्दै थेवब्लाबो आंबो बुंनोसै खिन्थु आं मोजां मोनदों नों नोंथांनि बिदि हारिमुनि सोमोन्दैखौ खोनानानै बिराद मोजां मोनदों आंबो मिथियैखौ मिथिदों दा नोंथांनिसिम साबायखर बिनि थाखाय दा आंबो एसेब्लाबो बुंनोसै हारिमुनि जोंनि बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि हारिमुनि गेजेरावहाय दङ गाननाय जोमनायावहाय दङ आर'नाइ गामसा ओ इन्दि सि
औ नंगौ नोंथां
दख'ना गोबां दं आरोखि आरो दंबावो ओरै दामग्रा देग्रानि बेलायावहाय खाम जथा सेरजा सिफुं थरखा जथा बिसोर बायदि बायदि आरोखि दा बिसोरो मा जोंनि हारि हारिमुनि बिसोरो मोनफा मोनफा सिनायथि नंगौना नङा
नोंगौ नोंथां थारैनो
दा बेफोरखौ जोङो बाहायो नो गोनां जायो जेरेखम जों बांसिन ब हायु होनोब्ला जोङो बैसागु बोथोराव बांसिन हारिमुनि दामग्रा देग्रा गानग्रा जोमग्राखौ खौ जों बर'फोरखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो ना अब्ला जों बिसिबां समायना नुयो जोंनि बर'फोरादि बिदि हारिमु दं गाननाय जोमनाय दं जानाय लोंनाय गासिबो दं होननानै नंगौना नोंथां बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बेलायावहायाबो जादों हारिमु हारि जानाय लोंनायाबोथ' हारिमुवआवनो गोगलैयो थिग बिदिनो जोंनाव बर'नाव दङ नाफाम दङ अनला दङ आरो नारजि अमा दङ आरो ओरै गोखा गोखै माइसुन्द्रि बायदि बायदि बिसोर जाबायमोन जोंनि मोनसे बर'नि हारिमुनि जाग्रा जामुं नंगौना नोंथां दा बेफोरनो जोंनि मोनफा मोनफा बर'नि हारिमुनि सिनायथि बुंनो थाङोबा थारैनो जोंनि बर' हारिमुवा बेसेबांबा गोथौ ओंथि गोनां आरो जों जोंनि बर' हारिमुखौ जोङो भारतनि बा जोंनि हादरनि हादोरावनो जोङो बयनिबो गेजेराव सिनायथि होनो हाबाय आरो होलांबाय थाबावगोन बेखौ आसा थाबाय दा बेफोरखौ जोङो जा एसे मिथियो जोङो बर'फोरनि गेजेरावहाय माखासे माखासे नोङो सोलिबोबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ जाय मिथियाखै बिसोरखौ जोङो जों जाखिनि मिथियो बेखौ जोङो फोरोंलांनो हानांगोन अब्ला जोंनिनो बिराद मोजां जागोन आरो जाय मिथिनायाथ' मिथिबाय बिसोरनि थाखायथ' बिराद मोजां जाबाय नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
बे फोरनो आरो आरो दंबावो जोंहा हारिमु हारिमु होननानै बुङोब्ला गोबां मानसियानो मा बेखौ सिनायथि मोनो नंगौना नङा नोंथां बयहाबो हारिया गावाबागाव गावाबागाव मोन मोनफा मोनफा हारिमु थायो जेरखम जों बर' राभा गार' सावथाल एसामिस बयहाबो गावबा गाव गावबा गाव हारिमु थायो बयबो गावबा गाव हारिखौ मा हारिमुखौ मोजां मोनो थिग बेबायदिनो जोंबो जोंनि हारिमुखौ जोबोद मोजां मोनो जोबोद जोङो मान सनमान हो जोबोद जोङो बेफोरखौ साखोन सिखोनै लाखियो थिग बेबायदिनो बयबो हारियाबो गावबागाव हारिमुखौ थिग मोजां रोखोमै सानमा सनमा होयो लाखियो नोंथां नंगौना नङा
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां
दा आंबोथ' जाबाय बर' बर' मानसि जेरखम जोङो बर' सुबुंफोरा बा बर' हौवाफोरा जोङो नि गानग्रा जोमग्रानि बेलायाव जों गामसा गानो आरो ओरै माबा आर'नाइ लायो गस्ला गिन्दि गामसा गोथां बेफोरो मा जोंनि मोनसे गानग्रा जोमग्रा हौवानि जायखौ जों होनो इउनिफर्म आरो हिनजावफोरनि बेलायाव दङ ओरै। ओरै दख'ना दङ गस्ला दङ जोम्रा दङ आर'नाइ बिसोर बायदि बायदि
दा बेफोरखौ गानोब्ला जोंनो बेसिबां मोजां समायना नुयो नोंथांना। औ दाथ' नै जोंना रा बुंबाबो आलायबाबो फोजोबनो हाया नोंथां। दा जोंहा समनि आंखाल जोंहा नै समा जाबाय जोबनोसै ओ दा नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोनबाय । आरो जाहाथे आं आसा खालामबाय उननि नेक माबायावथ' टपिक मोजां टपिक लानानै जों बिदिनो सावरायबावो गोन आरो सावरायबावनो लोगो मोन्थों बेखौ आं आसा खालामबाय नोंथां। दा नोंथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर आरो गोजोनबाय नोंथाङाबो मा होनो?
औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांजों सो सावरायनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङाबो माखासे जोंनि हारिमुनि सायाव बुंलांबाय। जोंनि हारिमुनि गाननाय जा जानाय-लोंनाय नङाओबा नोंथां जोंनि बर'फोरनि थानायफोरा बोरै जोंनि बर'फ्रा गोदो माबायदिमोन नों थाङा गोबाङैनो मोजाङैनो फोरमायलांबाय जोंनि हारिमुनि फारसे दा जोंहा सम जानाय लोगो लोगो जों उनफोराव रा सावराय फिननोसै नङामा नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
दे होनबा नोंथां द ।